हेल'
औ नोंथां खुलुमबाय नोंथां गोजोन मोनाबलि औ खोनादों। औ औ खोनादों। दायो जोङो मानि सायाव सावरायनो दे?
दा जोङो बिदिनो जोंनि आथिखालावथ' जों नुनो मोनदों जोंना मिथिंगाया जोबोद गुबुंले जाबाय। बेफोर जानायनि माखासे जाहोनफोर बा बेफोरखौ माबोरै संरैखा खालामनो हागोन। बेफोरनि सायाव एसे सावरायजागोन नामा नोंथां?
औ सावरायजागोन सावरायजागोन नोंथां।
दा नोंथाङा जेनेबा माबोरै माबोरै मारै जानो थाखाय गुबुंले जाखो बेखौ एसे फोरमायना होदों नामा नोंथां?
जागोन दे नोंथां गिबियाव जोंना बुंनाय होनोबा जोंहा आथिखालनि मुगायाव बार गुबुंनाय दै गुबुंनाय सोदोब गुबुंनाय बेयो गोबां बिबांनि जागासिनो दङ। दा आं गिबियावनो बार गुबुंले जानायनि एसे खेंफोरथि होनो सानदों। दा बार गुबुंले जानाया बाराव गोबां रोखोमनि खहा गोनां। मुवाफोर एबा गेस जाय जोंनि जिब एबा जोंनि हां लानायाव जोंखौ खहा गोनां खालामो। बेफोरबायदि जायोबानो जों बे बारखौ बुंले होननानै बुंनो हायो आरो। गुबुंले मुवाफोर जेरै हाद्रि खहा गोनां गेसफोर फिसा फिसा गुनद्रा साफोर दं। बार गुबुंले जानायाथ' जोंना मिथिंगायारिबो जानो हागौ मिथिंगायारि होननानै बुङोबा जोङो बे अरगें हाजो बेरफुनाय। अरनिफ्राय ओंखारनाय बे उखुन्दै नाथाय आथिखालाव बार गुबुंनाय होनोबा जोङो सुबुं माहारि मानसिफोरनि खामानि थाखायनो जायो होननानै बुंबाबो जेबो खहा जायाबा बे मानसिफोरनि थाखायनो जायो आरो। बार गुबुंले जानायनि गुबै जाहोनफोरा गारि जोंना गारि घरा गोबां बारा जाबाय। न'खर न'खर जों न'खरफ्रोमबो जोंना गारि गंसेल' नङा न'खर न'खर नों गारि गंनै गंथाम थायो। मटर साइकेल थाबाय स्कुटि थाबाय सोरनावबा कार गारि साखा गंब्रै थाबावो। दा बेफोरनि थाखाय जोंना गारि घरानि अनजिाया बिराद बांबाय। दा जोंहा कारखाना कारखानाफोराबो जोंहा गोबां बांबाय। खैला थाव गेसफोरखौ सावनाय दाखोर दालाफोरखौ जों लांदां जायगायाव सावनाय बेफोर खामानि बेफोरबायदि खामानिफोरनि थाखाय जोंनाव कार्बन मन'क्साइड साल्फार डाइ अक्साइड नाइट्रजेन अक्साइड बेफोरबायदि बा मिथान कार्बन डाइ अक्साइद बिसोर बारा जानानै जोंनि बार मण्डलाव थाफादेरनानै जोंनि बार मन्डलाव गुबुं होबाय आरो जोंनि बार मन्दलखौ बार गुबुंले जानायनि थाखाय जोंनि हां लानायनि थाखाय जोंनि बार गुबुंलेया जोंनि देहायाव गोबां गाज्रि गोहोम खोख्लैयो हां लानायनि जेंना बेयो सोरनाबा हां लानो हायै बेफोरबायदि आसस्थमा सम्पनि बेराम बिखानि बेराम मेगन आलौनाय आरो समनि सम जानायनि सिगां थैनाय बेफोरबायदिखौ बिराद बारा खालामबाय आरो बे बार‌ गुबुंनायनि थाखाय बेयोथ' मथा मथि बिफां लाइफां जिब जुनार आरो आबहावाखौ गासिखौबो खहा खालामो बेयो मानसिफोरनि नुनाय बे मेगननि नुनाय बेफोरखौ खम खालामो एसिड अखा खालामहोयो बिराद सोलायहोयो आरो बारहावाखौनो बे बारहावा सोलायनायाव बिराद बिफाव लायो दा गुबैयै जोङो गारि बास ट्राक मटर साइकेल आरो गुबुन गुबुन पेट्रल बा‌ दिडिजेल जेलनि गारिया कार्बनडाइ अक्साइद नाइट्रजेन कार्बन बिदिखौ मुवाफोरखौ हगारो आरो बिसोरो गेसाव गेस हिसाबै हगारो बे बार बार मण्डलावनो बारजों लोगोसे बियो हाबफादेरो नोगोर सोहोरफोरावथ' गोबां ट्राफिक गारि गुबुंले जानायखौ गारि बेफोरनो बे देरसिन नोगोरफोरनि थाखाय बे गारि मथरानो देरसिन आरो बे माबाया जाहोना बेनि थाखायनो बारा गुबैयै गुबुङो बेनि उनाव जोंहा दारिमिनारि दारिमिननिफ्राय हगारनाय गाज्रि मुवा जेरै फेक्ट'रि पावार प्लान् सिमेन्ट फेक्ट'रि बा दारिमिन थाव सोदांग्रा बिसोरो बार मन दलाव हाद्रि आरो माखासे बिस गोनां गेसफोरखौ हगारो आरो बे गुबुंले मुवाफोर साल्फार डाइ अक्साइड नाइट्रजेन डाइ अक्साइड कार्बन मन' अक्साइड माखासे गिलिर गिलिर धातुफोर थायो बिसोरनो आरो मेन जोंनि दारिमिननिफ्राय हगारनाय बिसोर बिसोरबो बिराद जोंनि बारहावाखौ गुबुं होगासिनो दङ ओमफ्राय जोंहाथ' ओरै खैला थाव मिथिंगायारि गेसजों मोब्लिब दिहुननाय रोगानाय बायदि बेफोर थावफोरखौ सावनायाव बिराद जोंहा कार्बनडाइ अक्साइदा बारा जायो बिदिनो आबाद मावनाय आबाद मावनायावबो जोंहा आथिखालाव गोदोनि बे हासार जोंनि मोसौ खिजों जानाय हासार बा बिफां लाइफां सेवनायनि गारनाय हासारखौ बाहायालासेनो जोङो दा मानि फार्टिलाइजार मानि दानि गोदान इउरिया माबा माबि हासार बेफोरबायदिखौ बाहायनानै बाहायनानै रासायनारि बुस्थुफोरखौ बाहायनानैबो जोंना आबादारिफोरा बिराद जोंनि बारहावाखौ गाज्रि खालामगासिनो दं आरो बेजों लोगोसे जोंहा दाखोर दाला प्लास्टिक मइेनलि बे प्लास्टिक बुस्थु गुबैयै प्लास्टिक राबार ओमफ्राय माखासे गेस ओंखारग्रा माखासे गाज्रि बुस्थु फोरखौ लांदां जायगायावनो ओरैनो सावलाबायनानै बिराद जोंनि बे गेस बारहावायाव लोगो नांनानै जोंनि बारहावाखौ बिराद गुबुं होगासिनो दङ लोगोसे जोंना आथिखालाव नोगोर सोहोर बांनायनि थाखाय बिराद खन मानि लुनाय बिल न' लुनाय गिदिर गिदिर गोजौ थाला थाला दुइ मोननै थाला मोनथाम थाला न' लुनाय बिदिनो बेफोरबायदियावबो बिराद जोंहा हाद्रि हाला बाला सिमेन्ट बाहायनाय जायो नालाय बिराद हाद्रि आला गुफुंनाया जोंनि बारहावायावनो हाबफादेरनानै बारहावाखौ बिराद गुबुंले खालामो बेजों लोगोसे जोंहा हाग्रा हाग्रा बिफां लाइफां दानफायनायाबो बारा जाबाय बेनि थाखाय जोंहा कार्बन डाइ अक्साइडखौ बोनांगौ जाय बिफां लाइफां बे खम जाबाय जोंहा सोरांनानै अक्सिजेन हगारो बिफां लाइफाङा बेफोरनि थाखायबो जोंहा बिराद गुबुंगासिनो दं आरो दा नोंथाङा आङो एसे बेखौ बुंबाय दा नोंथाङा बेफोरखौ बोरै होबथानो हायो मा खालामबा जों एसे खमायनो हागोन बेफोरखौ एसे नोंथाङा बुंनानै होनो हागोन नामा
औ नोंथां दा नोंथाङा मोजाङैनो फोरमायबाय जेन'बा जोंनि बारहावाया माबोरै गुबुंले जागासिनो बेफोर सैथो जोब ‌जेन'बा जोङो बिदि बांद्राय गारि मथर बाहायनाय बा बिदिनो बांद्राय बिदिनो माबा माबि सावला सावलि खालामनाय बेफोर जोंनि बारहावायाव गाज्रि खालामदों आरो जेन'बा जों मिथिखागौ जेनेबा जोङो बांसिन आथिखालाव नुनो मोननाय जेनेबा गारि मथर बेफोराव जोङो पेट्रल डिजेल बेफोरखौ जों सोनानै सालायो बेखौ बेथ' थिग दा बेफोरो खामगारनाय गेसा बा उखुन्दैया जोंनि बारहावायाव ओरैबायदि मोनसे गलाय मोन्देर जायो आरो जाय जोंनि अक्सिजेननि बिबांखौ खम खालामनानै गावसोर जायगा आवग्रिना लाजोबो दा जोंनो जों बेफोरखौ बा बोरै होबथानो हागोनबा जोङो जोंनि आबहावा बा बारह बारहावा गुबुंले जानायखौ जों माबोरै होबथानो हागोन जोंहा बेनि माखा राहा लामा दं जायखौ जोङो मानिबा जानो हागौ जोङो बेखौ निस्सय जोङो माबानो हागोन होबथानो हागोन दा बिदिनो जोङो बांसिनै गुबैयै जों मा खालामनांगौ हानाय एसेबां जों बिफांफोरखौ जोङो गायनांगौ जोङो दाननायखौ बन्द' खालामनांगौ मानो होनना बुङोब्ला बिफाङा बा बिफाङा मोनसे ओरैबायदि जोंनि मिथिंगायाव सोरजिजाखानाय जोंजोंनो लोगोसे सोरजिजाखानाय मोनसे बेसाद बा मुवा जाय जोंनि बारहावानि गाज्रि गेस बा कार्बनडाइ अक्साइड बा गाज्रि रोखोमनि दायअक्सिन दा बिदिनो गाज्रि गाज्रि गेस आरोना जाय जोंनि देहा सोलेरखौ मा होनो जेनेबा जोंखौ बेराम आजार जाहोगोन बा बेफोरबायदि बार'हाखौ बिसोरो सोबनानै लानानै मा खालामो गावसोरनि सिङाव सोदांनानै जोंनो अक्सिजेन गेसखौ हगारफिनना हायो बेनिखायनो जोङो सानै सिमां बेसेबां हायै बिफांफोरखौ गायनांगौ आरो आरो दा बिदिनो जोंहा बांद्राय गारि मथर बांदों बेयो थिग नाथाय जोङो बे बांद्राय गारि मथर बांदों होननानै बा गारि मथर मोनदों होननानै जोङो सालायबाय थानाङा बा जोङो गारि मथरफोरजों बेरायनाङा आरो मानो होनना बुङोब्ला जोंहा बेसेबांनो गारि मथरा जोंनि बुहुमाव ओंखारगोन इसिबांनो जोंनि आबहावाया गुबुंले जागोन आरो दा जों बेनिखायनो मा खालामनो हायो जेनेबा जोङो ओ खाथि खाथि जायगाखौ जोङो ओ बिदि गारि मथरजों थाङा लासिनो जोङो मा खालामनांगोन जेन'बा जोङो साइकेलफोरजों थांनांगोन जेनेबा जोङो थाबायनानै थांनांगोन दा बिनिखायनो जोङो मा खालामनांगौ? बेफोरबायदि ओ डिजेल पेट्रल बेजों सोलिग्रा माखासे गारिफोरखौ जोङो ओ दसे दसे ससे ससे लामानि थाखाय जोङो ओ नेवसिनांगौ बेखौ जोङो ओ बुंनांगोन आरो आरो बिदिनो जेनेबा जोंहा बुंबावो जेनेबा ओ जोङो बांद्राय जेनेबा प्लास्टिकनि बेसाद बाहायनो नाङा। जोङो प्लास्टिकनि बेसाद बा जोङो हाथाय बाजाराव थाङोबा जोङो आथिखालाव मा लाबोयो? जोंनावथ' जेन'बा मना सनाखौ जोङो लाङा जोङो बाजारावनो प्लास्टिक मोनखायो होननानै। स्ट्रिकआवनो जोङो मुवा बेसादफोरखौ लाना फैयो जायनि जाहोनाव मा जायो‌? ओ जोङो प्लास्टिकफोरखौथ' जोङो हायाव गारखाया हायाव गारबा जोंना ओ माबाया गाज्रि जायो हानि दे दैनि बे हाया जे दै बोगोन बा जोङो आबाद मावोब्ला बे हाया जोंनो बे आबादाव दै बोनानै होफैगोन बियो जोंना गैया जायो दा बेनिखायनो बेफोरखौ साननानै मानसिफ्रा मा खालामो प्लास्टिकखौ मोनसे ओ हाखरफ्राव जमा दोननानै बेखौ सानदुं दुंबा सावना होयो। बे सावनायनिफ्राय मोनसे ओरैबायाददि गेस ओंखारो प्लास्टिकनिफ्राय जाय गेसा जोंनि बारहावाजों गोरोबोबा जों हां लायोबा बेखौ जोङो केन्सारफोर जानायनि जोंनाव सम्भना थायो आरो। दा बेनिखायनो जोङो प्लास्टिकफोरखौ बाहायालासिनो जोङो मा खालामनांगौ? ओ जोङो न'आवनो जेनेबा जों मनायाबो प्लास्टिक मा नायलननि अब्लाबो जोङो मनाफोर बाहाय लानानै जोङो ओ थांनांगौ आरो जाहाथे प्लास्टिकफ्रा जोङो न'आव सौफैया आरो बिदिनो जेनेबा जोङो बांद्राय ओ हाग्रा दुंग्राफोरखौ जोङो बारा सावलाबायनो नाङा बा बिदिनो जोङो हानायेसेबां जेनांबा जों बेफोरखौ हाग्रा बंग्राफोरखौ जोङो हासार बानायनो नाजानांगौ आरो। जोंहा जोङो हाग्राफोरखौ फेसेवबा जोंहा जोङो आबादाव होनो माखासे हासारफोर जों महर मोनो दा जोङो बे हासारफोरखौ ओ हासारफोर बानायोब्ला जोङो बे हाग्रा बंग्रा बिलाइ गोरान बेफोर जोङो बेखौ फेसेवनानै जों हासार बानायोबा जोंनि उम आबाद मावनायावबो जोंखौ हेफाजाब होगोन जों बेखौ बुंनो हायो आरो बिदिनो दंबावो जोंहा आथिखालाव गोबां रोखोमनि ओ कलकारखाना बा बिदिनो मुवा बेसाद दिहुनग्रा बेफोरथ' जोंनि बारहावाखौल' गाज्रि खालामा जोंनि दैखौबो गाज्रि खालामो आरो। बुंनो थाङोब्ला जोंनि बांसिन कलकारखानायानो जोंनि दै जिं जिङाव जों बानायो मानो बानायो होनबा जेन'बा जोङो कलकारखानायाव बाहायखांजानाय माखासे मुवा बेसादफोरखौ जोङो डाइरेक्ट बा थोंजोङै जोङो मायाव दैयाव हगार हरो बे दैयाव हगार हरनाय बे मैलाया ओरैबायाददि ओ दैखौ मा खालामो मोनसे बिस गोनां खालामो आरो जायनि जाहोनाव बेयाव थानाय नाफोरा ओ हां लानो हायाबा बेयाव गाराय जायोबा मेगन बेरोबा बिदिनो बेमार आजार जानानै थैयो आरो। आरो बे गोजौजों गलांनाय उखुन्दैखौथ' जों बुंनांला जेन'बा बेथ' जों जोबोद गाज्रि। जाय खाथि खालायाव थायो बिथांमोनहा मिथिजोबगौ जेनेबा बेसेबां खस्थ' हां लानायाव। दा बेयो जोबोद जोंनि बारहावाखौ जोबोद गाज्रि खालामो जों बेखौ बुंनो हायो आरो। दा बेनिखायनो जोंहा मोनसे मोनसे दा ओ लास्टाव बा जोबथायाव जोबनायाव जोङो मोनसे माबा होनो हाबावगोन जेनेबा जों बेखौ जों नों आं रायजलायनानैथ' जाया जों बेखौ जोंनि गामि बा गामि गामि बा जोङो बेखुन टाउन सहराव जोङो माखासे सांग्रांथि मेल लानानै जों बेखौ फोसावनो हायो जेनेबा जों बिथांमोननो बुजायनो हायो बेफोरबायदि खालामनाङा बेफोरबायदि खालामबा जोंना बेफोरबायदि जायो होननानै। बुंनो थाङोब्ला जोङो बेखौ खालाममारनांगौ जे जोङो अब्लानो जोङो जोंनि बारहावा गुबुंले जानाय जों बेखौ होबथानो हागोन आरो दा नोंथां आं नोंथांनो जेनेबा बेखौ बुजायबाय जोंना समावबो जाबाय नोंथां जों होनबा दोनथ'लायनोसै नामा नोंथां
औ नोंथां दे दोनथ'नोसै उनाव लोगो मोनफिनगोन